औ खोनादोंना नोंथाङा औ आङो नोंथांखौ फन हरनायनि ओ जाहोनानो जादोंमोन आङो जोंनि बर नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि ओ सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथाङा सावराय जागोन दे
औ आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां मोननो हायो नङा होमब्ला
औ नंगौ
औ बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांजों नारजिजों अमा आरो गुबुन मोनसेया नाफाम बे मोननैनि सायाव सावरायनो थाखाय आङो फन हरनाय जादों आरो ना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे ना ओ नारजिजों अमा बे ओंख्रिखौ माबाय दि माबायदि संनाय जायो आरोबाव मा मा जोंहा फोरबोफोराव बा बायदिसिना मा बे बा माबाफोराव जानाय जायो नामा नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायदो
औ ओ औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोर ओ ओंख्रिफोरा माने बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै बाहाय जायो आरोना बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां म ओंख्रि मोजां मोननाय ओंख्रि दङ जेरैहाय जोङो बर'फोरा थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों खारदैजों संनायबा बेफोरखौ बांसिनै मोजां मोनखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेफोर बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै नोंथाङा बुंनाय जादों जेरै सबायजों साम' बा अनलाजों दाउ बेबादिनो नारजिजों अमा बा मैथाजों ना बेफोर माने मोनफा मोनफा गासिबो माने बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै एबा बर'फोरा मोजां मोननाय ओंख्रि आरोना
औ नंगौ
औ बेजों लोगोसे नोंथाङा जेरैहाय दा अमा जों नारजिखौ बोरैहाय सङो होनबा जों गिबियाव माने फाथोखौ फोनानै लानाय जायो आरोना बेखौ जोङो बिदान ला नाय जायो फाथौखौ बे फाथोनिफ्राय फाथौआ जेब्ला गोरा जायोबा रायो बेखौ अब्ला दा ननानै लाबोनाय जायो आरोना बेखौ दानना लाबोखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ बा बियो गोरा जायो अब्ला बेखौ जोङो बिनि मोनफ्रोमबो बिलाइ खौनो खानानै बा जोङो बेखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ सान्दुंआव फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्लाहाय
ओम
बेयो गोरान जायो अब्ला जों बेखौ जलंगा बा बिदि ओ बस्थाफोराव जों गोबाव समसिमा सोमहाबना दोन गोबाव समसिमहालागै सोना दोननाय जायो माने बेफोरबायदि जेसेनो गोबाव दोनो एसेनो माने जों नारजिखौ मोजां जायो होनना मोनथिनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला नारजिखौ संनो गोनां जायो अब्ला जों बेखौ खायफा खायफा कुकार फोरावबा बिदिनो सारायफोराव रुनानै लानाय जायो खायफाया सोमहाबना दोनग्रोनाय जायो आरो संनायनि सिगांना बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला रुइयो अब्ला बेयाव जों खारदैखौ होखानाय जायो आरो ना ओ जेब्ला जों खारदैखौ होखानाय बेखौ जोङो बे मोजाङै माने संलानाय जायोबा बेयाव गासै थाव बा नांनाय अमा बेदराव गासै जोङो थाव बिसोर मस्ला मस्लि गासै हालदै फोरखौ होखानाय जायो आरो ना बेनि उनाव जोङो बे ओ जोङो रुखाना ला नाय बा सोमखाना लानाय बेफोर नारजिखौ जोङो मोजाङैनो बेयाव गोरोबहोनाय जायोबा बेयाव लुसनना होनाय जायो आरोना बेखौ लुखांनायनि उनाव एरना होनाय जायो बेबादिनो ओ नारजि जों अमा संनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला बे नारजिदों अमाया जोंनि बर' सुबुंफोरजों माने गोबां एंगारलायनो हायि सोमोन्दो दं होनना मिथिहोयो आरो जों ना बिनि अनगायैबो जोंहा माने ओ गोबां नारजिनि सायाव फोथायनाय दङ जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा गोबां गोजान गोजाननि आल लासिफोर फैबा बा नुफेरि आलासि बा फैफेरि आलासि बेफोरबायदि फैबा थाय जोंहा माने गिबि खेबनि थाखाय बा बे खौ ओन नारजिखौ जाहोनाय जायो आरो ना मानो ना जाहोनाय जाया ओ जायनि जाहोनाव माने जों सोमोनदो नागारलायनाय बा सैलाया बेफोरबायदिखौ जों फोथायनाय दङ आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेजों लोगोसे जेरै जोङो मानसि थिनाय बा खास बेफोरदियावबो जोङो सारादु खुंनाय बेफोराव जों नारजिखौ जाहोनाय जायो नारजिखौ जाहोनाय नुनो मोनो मानो होनब्ला बे नारजिखौ जोङो सोमोन्दो नागारलायनाय बा बेफोरनि थाखाय जोङो जाहोनाय जायो आरोना ओ बिदिब्ला जोंनि ओनसोलनि थिंहाय नारजिखौ बिदि संनाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलनिथिंहाय सबायजों साम'खौ माबायदि संनाय जायो? एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां थारैनो हागोन ओ जोंनि ओन सोलावहाय जोङो सबायजों साम'खौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो साम'खौ नांग्रोगोन नङा होमब्ला साम'खौ जोङो दुब्लियावबो मोनो हाखर न'नि हाखरफोरावबो मोनो दैमा दैसाफोरावबो मोनो जोङो जोङो जेरावखि नङा जोङो साम'खौ लाबो ओ लाबोनानै जोङो जेथिया संनो नागिरगोन ना अब्ला संनाय सिगाङावनो जोंहा बेखौ माने साफा सुफा खालामनानै सु सुग्रोनांगौ बे बेयाव माने गोबां मैला थायो नालाय बेयो थायो नंगौना नोंथां औ जोंहा बेखौ सानसे नङाब्ला साननै सोमो सोमनानै ओ दसे सोमना दोनलाय आरो बेखौ जोङो हुलाय ओ बेखौ जोङो सानद्रिबा नङाब्ला गुबुन बालथि बेफोरावबो जोङो ओ दोखो दोखो जोङो बा संख्रि बा बेबायदिनो खारज्रि नङाब्ला हां गार बेफोरखौ लानानै जोङो हुनाय जायो आरोना नोंथां बे हुायनायनि उनाव आरो जोङो सोमनानै दोनबावो आरो सोमना दोननायनि उनावहाय जों बेखौ गरफा गरफा हुखांनानै जोङो बेनि दाखोनखौ गारो आरोना नोंथां औ बेनि दाखोनखौ गारखांनानैहाय जोङो बेनि खिबुखौ दानस'यो जाहाथे बेयो साम'खौ सङोब्ला जोङो सोबनानै जानायावहाय माने बेयो ओंखारो आरोना बेनि खिबुखौ दानाबोला बेयो ओंखारा आरोना नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंहा बेखौ दानस'नानै लाबाय लानानै जोङो जेब्ला संगोन अब्ला जोङोहाय बेखौ सारायखौ फार्स्ट आवनो बहाय ग्रोनानै सारायखौ दुंहोग्रोबाय दुंहोनानै जोंहा बे साम'खौ जोङो एव एवग्रोनानै लाबाय आरोना सारायावनो आरो बे द एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनावसो जोंहा थाव बायदिसिना हालदै बेफोरखौ होबाय आरोना नोंथां थिग बेबादिनो जोङो दसे उनावहाय बेखौ खांनानै दोनफिनगोन आरो बेखौ खांनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बे सबाइखौ जोङो सारायाव जानहरगोन आरोना स सबाइखौ जोङो हरखांनानै उनावहाय जोंहा बेयाव बेवहाय दै होनाय जागोन आरो ना नोंथां आरो जेब्ला बे सबाइ आरो दै बेयो ग्लब- ग्लब गोदौगोन ना नोंथां सबाइया जेब्ला रुइगोन अब्ला जोङो बे एवफ्रामनानै दोनखानाय साम'खौ जोङो सबाइ मैगङावहाय हरगोन आरोना नोंथां बेखौ हरखांनायनि उनावहाय जोङो बायदिसिना नांगौ मस्ला जेरै हाइजें सामब्राम बेबायदिनो जा जाब्रां जिरा गुन्दै बायदिसिना जा नांगौ जोंनो बानलु बेफोर संख्रि बानलु बेफोरखौ जों होखांनानै जोङो बेखौ दसे गोदौ होनानै जोङो खांनाय जायो आरो थिग बेबादिनो जोंहा बेखौ बेनि उनावहाय जोंहा जानाय जायो जानायावहाय जोंहा बे साम'आ साम'खौ जोङो सोबनानैसो जानांगौ नालाय नंगौ बेबायदिनो जानाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे बा बाथ्रा फाव दङ नङा होमब्ला जाबाबो खुरैसे जायाब्लाबो खुरैसे होननानै बुङो होनायनि जाहोनानो जादों बेहाय जोंहा साम'नि खख्लाखौ खौ जोङो जायाना बेनि सिङाव थानाय साम'नि बेदरखौसो जोङो सोबख'नानै जायो । यो अब्ला बे जोंना साम'नि खख्लाया साम' खख्लायैनो थाफिनगोन ना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थिग बेबादिनो जोंहा साम'खौ जानाय जायो आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो आरोबाव ओ जोंनि ओन गोबां ओ जानाय जायो जों दोरोङारि ओंख्रिफोर जानाय जायो नङा होम बा आङो दहाय सिगाङावनो बुंदोंमोन नाफाम जों नाफामाबथ' जोबोरैनो मुंदांखा जोंनि बर'नि मैगं नङा होमबा? औ बे नाफामखौ जोङो जानानै जोबोरैनो मोजां मोनो थारैनो‌। बेखौ जोङो माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायगोन ना? औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ थिग बेनो नाफामखौ माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला नाफ फाम बानायनोब्ला जोंनो नांगोन थास' आरो ना गोरान नांगोन ना नोंथां बेखौ जोङो नाखौ जोङो फोराननानै लाबाय लानानै जोंहा बे थास'खौबो हानानै एसे फोरानदबना लानानै जोङो बेखौ देनाय जायो आरो ना नोंथां ।
औ औ।
देनानै बेखौ जोङो ओ बबेबा हासुं एबा बयाम बा थेमाफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो । सोरबाबा ओ ला बानायनानै दोनो सोरबाबा ओरैनो दोनो थिग बेबायदिनो जोंहा नाफामखौ मोजां जायगायाव दोननानै गोबावसिम जानो हायो आरोना नोंथां। औ नोंथाङा खोनादोंना? थिग बेबायदिनो जोंहा नाफाम ओंख्रिखौ संनायाव जोंनो खारै नांगौ बे खारै खारै आरो हाइजें बानलु बेफोरखौ होनानै जोङो जायोब्ला जोबोरैनो गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां? आरोबाव जोंनि ओनसोलावहाय नाफामनि अनगायैबो गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेरै ओ नाजों मैथा। ओ खांख्राइजों मैथा आरोबाव मैथाजों दालि थिग बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं दङ जोंनि ओ जोंनि जाग्रा हि साबै जोंनि बर' सुबुंफोरनियावहाय। नोंथाङा खोनादोंना?